औ
औ खोनादोंना नंथांङा?
औ औ खोनादों दे
औ औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङना नोंथाङा दायो?
औ औ फ्रियैनो दंथ'यो आङो दायो।
औओ नोंथांजों होमबा मोनसेओ टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन दे
औ औ जोंना टपिकआ होनोब्ला ओ जोंनि माने ओ गोदोनिफ्राय आरो दानि बेलायावहाय जोंओ माबायदि सुबुं अनजिमाया बांबोदों। ओ बिनि सो गेजेरजोंहाय सावरायगोन आरो ना
औ औ जागोन दे सार
औ आरो एसे फोरमायनानै होदो एसे नोंथाङा
औ
औ
सुबुं अनजिमा बांनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया आथिखालाव सुबुं अनजिमाया गोबां बांबाय होननानै बुंनांगोन आरो दा दायो जोंनि इण्डियानो माने सुबुं अनजिमा बांनायनि बेलायाव माने सोबसे सिगांसिन जानानै थाहैबाय होननानै बुंजायो आरो दा सुबुं अनजिमा बांनायनि बेलायाव हाय जोंहा नायोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायजों जोंहा माखासे बिदिनो गोबां आबहावा गुबुंले जानाय बेफोरबायदि दंफां लाइफां दानफायनानै न' बां लुनाय बेफोरफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
औ औ
ओ बांद्राय सुबुं अनजिमाया बांनायनि थाखाय जोंहा थानोबो जायगा गैलाय लायि बेफोरबायदि जाबाय आरो दा हाजो हा मानि न' लुनानै थानाय फरेस्ट एरियाफोरखौ फुरा दानफायनानै न' बां लुनानै संसार जा- - बा रायजो जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां नुनो मोनो दा जोंहाओ सुबुं अनजिमा बांनायनि ओ गुबै जाहोनफोरखौ होननानै बुङोब्ला। हमनानैला माने होनगोन बेखौ उन्दै बैसोफोरावनो थाब थाब हाबा जानाय बेफोरबायदिखौबो बुंनो हायो आरो जेल्बा मोनसे जाहोन बा उन्दै बैसोआव थाब हाबा जासिगोन जानानै बिदिनो गथ' गथाय खांबाय माबाय ओंखायनो माखासे सुबुं अनजिमाफोरखौ जोङो गोबां बांदो होननानैबो बुंजायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो सुबुं अनजिमा बांनायनि बिथिङाव जाय माने आथिखालावथ' जोंहा डक्टरफोर बिदि गोबां माने डाक्टरफ्रा गोबां गोदान गोदान मा होनो मुलि आरि बिजि बिदि दिहुनबायना ओमफ्राय बिनि गेजेरजों माने लोमजा जा साजा जाब्लाबो गोदोनियाथ' माने बिदि डक्ट'र आरिनाव थाङामोन नालाय माने मानसिया माने थैनायनि चान्स बेफोरबायदिबो थायोमोन आरोना ओमफ्राय दानियाथ' जोंना ओ लोमजाबा साजाब्ला डक्टरनाव थाङो ओमफ्राय माने गोबां सुबुङानो हामनानै फैयो बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय थैनायनि हारा खम जाबाय होननानै बुंजायो आरो
औ औ
सुबुं अनजिमा बांनायनि जोंहा जाहोनफोर होननानै बुंनो हायो आरो
औ औ
नोंथांङाबो एसे बुंनो हागोन नामा सुबुं अनजिमा बांनायनि सोमोन्दै उम
जोंहाथ' माने सुबुं अनजिमा बांनाय होनोब्ला दा गोदोनिफ्राय दासिम जोंहा गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ना औ जेरै होननानै बुंङोबल' जोङो गोदोनि दिनावहाय सुबुं अनजिमाखौ गोबां खम नुनो मोन्दोंमोन आरो ना आ माने गोबां खममोन आरो जोंहा थानाय बायदिफोरनि जायगाफोरा माने गोबां एभेलेबेलमोन बेनि थाखायनो दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सुबुंनि बांनाय जोंङो नुनो मोनदों आरोना जेरै होननानै बुंङोब्ला नोंथांङानो बुंलांखाबाय जे खम समाव उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय आरो बुजि सोयै मा सोयै बिदियाव माने हाबा जानाय आरो लोगोसेयैनो जेरै माने फिसा हौवा मैनि थाखाय सोरबा सोरबा माने खायफाया माने फिसा हिनजाव फिसा हौवााल माने बिदिनो गथ' लाबाय थानाय बायदि बायदि जोंङो बुंनो हायो आरोना आरो बेनि अनगायै जोंहा दानि जुगाव माने गोबां गिदिर गिदिर बिदिनो डाक्टर बायदि बायदि ओंखारबाय जायनि जाहोनाव गोबां गिदिर गिदिर बेमार आजारबाबो जोंना माने फाहामजोबनो हाबाय आरो ना बेनिफ्राय माने जोंहा थैनायनि हारा खम जाबाय बेनिफ्रायनो माने
सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोना बेफोरनो आरोना बेनि अनगायैबो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां जेंनाफोरबो नुजादों आरोना जेरै होननानै बुंङोब्ला जोंहा थानाय थानायनिफ्राय लानानै आरो बिदिनो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै आरो लोगोसे बेदिनो जानाय लोंनाय बिदिनो नागिरनाय आरो रांखावरि आरजिनाय बायदिफ्रावबो माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंनो जोंङो आरजिनांगौ जायो आरोना जै होननानै बुंङोब्ला जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायाव माने जोंहा गोबां खस्थ' जायो आरोना बिदिनो साख्रि बाख्रि नागिर नागिरनायनि बेलायावहाय आरो खामानि दामानि नागिरनायनि बेलायावहाय माने सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां खस्थ' जायो आरोना लोगोसेयैनो सुबुं बिदिमा बांबाय नालाय माने जोंहा जिथु खामानि दामानि साख्रि बाख्रिफ्रावहाय माने गोबां सुबुं थांग्रा जासै माने मोननो चान्स थाला कुवालिटि नांगौ जासै बा टेलेन्ट नांगौ जासै बेफोरबायदियाव माने जों जेंना जायो आरोना सुबुंजों बांनायनि जाहोनावहाय। बेनि अनगायैबो जानाय आदार जानाय आदारफोरनि होननानै बुंङोब्ला जोंहा गोबां दंङो जेरै जोंनि माइरंनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं बायदि बायदि आथा बेफोरबायदिखौ जोंङो बुंनो हायो आरोना। जेरै होननानै बुंङोब्ला जोंहा आबाद मावनाय बायदिफोरा माने दानि जुगाव खम जाबाय आरो बिदिनो सुबुं अनजिमा बांबाय आबाद मावनाया खम जाबाय आबाद दुब्लि फोथारफोरा माने खम जाबाय आरोना आबाद मावनो जायगा गैलिया। आ बिदिनो माने आबाद मावनायफ्रा खम जानानै माने ओ जानाय लोंनायफ्राव माने गोबां जेंना फैयो आरोना बिदिनो मैगं थाइगं मावनोबो जेरावखि जोंहा आबाद फोथार बायदिफ्रानो खम जाबाय नालाय मैगं थाइगं मावनायावबो जोंहा गोबां जेंना जानानै फैबाय आरोना बेनि थाखायनो माने सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोना जादों गोबां आरोना गोदोनि समावह जोंहा गोबां सुबुं अनजिमाया खममोन बेनि थाखायनो माने गोदोनि समाव जोङो जोबोद मोजाङै थायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावहाय जोंहा गोबां दुंहावनाय थासा रिबो सोमजि खांबाय आरो गोबां आबहावा गुबुंले जानायफोरबो जोङो नुनो मोनबाय आरोना। जेरै जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ दा बायदियाव जोङो नुनो मोनो जे जेरै जोङो मोनसे हाथाय बा बाजारफोरनिफ्राय ओ बायनानै ला बोनाय मैगं थाइगंनो होन एबा गस्ला बायदि बायदि गानग्रा जोमग्रायानो होन बेजों माने फैफानो प्लास्टिक बायदि बायदिफोरा माने सुबुं अनजिमाफ्रा माने दाबसे जायगायावनो दोनालासिनो जाहा थाहा जानला मोनला लामा सामा गारलाबायनाय प्लास्टिक बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। बेनि अनगायैबो ओ बेनि अनगायैबो जानाय प्लास्टिक जानाय प्लास्टिक मेथाइ प्लास्टिक फेपसि लोंनाय कल्ड्रिंक बायदिफोरखौ जोङो ओ दाबसे जायगायाव गारि गारिखौ नुनो मोनसै आरोना। ओ बेनि थाखाय माने अनजिमा बांनायनि जाहोनाव माने ओ जोंनि आबहावायाबो माने गाज्रि जादों आरो लोगोसेयैनो जोंनि थासारियाबो सोरगिदिं थासारियाबो आरो दुंखांनाय था थासारि सोमजिखांदों आरोना। औ औ औ ओ नोंथाङाबो होमबा एसे फंनैसो फोरमायनानै होबावदो।
औ औ
सोरगिदिं माबायदि सुबुं मा बांनायनि थासारिया
औ सुबुं अनजिमा बांनायनि थासारिखौ बुंनो थाङोब्ला थ' जोंहा नुनो मोनो आरो गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जेरै नोंथाङा माखासे बुंलांबाय थानो थाखाय जानो था खाय जोंहा आदारनि आंखाल, जायगानि आंखाल बेफोरबायदिनो जाबाय आरो दा जोङो टाउन सहराव नायनो थाङोब्लाथ' ज माने गामि ओनसोलनिफ्राय टाउन ओनसोलाव बांसिन बांसिन सुबुं अनजिमा बिदि थानायखौ नुनो मोनो आरोना। बिथांमोनाथ' माने दाबसे जायगायावनो ज' ज' बेफोरबायदि थालाय लायो। दा खा थि खाथि बयनिबो नङा नांजाबलायनाय बेफोरबायदि बेनिफ्राय आरो गा टाउननि सुबुं अनजिमाफ्रा माने दाखोर दाला गारनायफ्राबो माने जानला मानला बिदि ओ खाथिफोरावनो गारनानै लालाबायनाय गेसाव मोनामलायनाय बिदि गोबां लेथ्रा बिदि खालामनानै लायोहा खायसे माखासेफ्रा आरो ओमफ्राय बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा आबहावाया गोबां गाज्रि जायो होननानै बुंनांगोन आरो। आरो बेजों लोगोसे जों नि ड्रेनफोरजों बोहैलांनाय माखासे लेथ्रा मोनामनाय जाबोर जाथुर बेफोरावहाय माने बोहैलांनो हाया आरो। ओमफ्राय आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि गेजेरजों जोङो माखासे नुनो मोनबावोदि दैमा दैसानि दैफोरखौबो गोबां माने गुबुंले जानायखौबो जोङो नुनो मोनो। जिहेतु
सुबुं अनजिमाफ्रा बिदि बांनायनि जाहोनाव जानला मोनला जाबोर जोथुरफोरखौ दैमाफ्राव बो गारहरसै आरो आथिखालाव माने दा जोङो गुवाहाटिी नोगोर बायदियाव थाङोब्ला बा नायोब्ला नुनो मोनो जे दैमा जिं बा बिदि दैमा खाथि बायदिसिना जेराव बोहैलांग्रा दै बेफोरनि खाथिफोराव जोंहा जाबोर जुथोर बिदि जिंफोराव बिराद गारफबलाबायायनानै दोननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो
औ
दा बेफोरबायदियाथ' माने सुबुं अनजिमा बांनाय थाखायनो जादों होननानै बुंनो हायो जोङो माने गोबां सुबुं अनजिमानि थाखाय बिथांमोनहा माने जारला मानला गारलाबायनाय माने बैखौ गारनो थाखायबो जायगा गैया बेफोरबायदि अबस्था आर ना गुवाहाटिी बायदि जायगायावथ' दाखोर गारनोबो जायगा गैया बेनि थाखायनो थानो थाखायनो जायगा गैया माने मानसिफ्रा ओरैबायदि जाब जाब न' लुदों ओ बिदिनो गोजौफ्राव लुखोलांदों ओमफ्राय हाजो सा मानि न' लुनानै थादों दंफां लाइफां दानफायदों अन्थाइफोरखौ जावख'नानै न' लुदों बिदि गोबां नुनो मोनो आरो ओमफ्राय
बिदिनि जाहोनावनो जोंहा ओ दैफ्राबो गोबां गुबुंले जाया जाबाय जेनेबा बिस गोनां बायदि ओ जोङो मोनो आरो दा बे सिगाङाव माने दैमाया बोहैलांनायनि सि सिगाङाव बे जाबोर जाथ्रोफोरखौ गारसोना दोनसिगोन आरो बै उनथिंजाय बबेबा आफांफोराव बे दैखौनो खायसे दुगैयो लोबो बेफोरबायदि खालामोना बिदिब्ला माने जोंहा दैयाबो जोंनि थाखाय गोबां बिस गोनां जाबाय आरो सुबुं अनजिमाया बांनायनि थाखाय होननानै बुंनांगोन आरो बेजों लोगोसे सुबुं अनजिमा बांनाय बांनायजों लोगोसे जोंहा गारि मथरनि अनजिमायाबो बांबाय दा गोबां सुबुं अनजिमाफ्रानो गोबां सुबुंफ्रा आथिखालाव गारि मथर बिदि बाइ सै बयबो माने सालायनाय मानाय बिनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि उखुन्दै बा खामनाय पेट्रल डिजेल बेफोरबोथ' जों आबहावाखौबो गुबुंले खालामोना
औ औ नंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां औ औ द दे गोजोननाय थाबाय होनोमबा नोंथां म म स सावराय रायनो मोननानै
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो